आंनि गारांखौ नोंथाङा खोनाहैदों ना?
खोनादों नोंथां ओ नोंथांजों नोंथांखौ गिबियावनो आङो बेलासिनि गाहाम हाम मलायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय बेलासिनि गाहाम हामलनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय
औ आङो नोंथांखौ ओ कल हरनायनि जाहोनानो जादों जोङो जोंनि बर'निनो धोरोङारि एम्फौ फिसिनाय बा आबाद मावनायनि सोमोन्दै नोंथांजों आङो फंनै सो रावाव सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ सावरायजायो नोंथां बेयो जोबोर मोजां आयदा जोंनि
औ औ ओ बिदिब्ला आङो नोंथांनो गिबियावनो जोंनि बर'निनो ओ दोरोङारि एम्फौ बेखौहाय माबोरैहाय फियो नोंथांनो ओ फंनैसो रावावहाय आङो फोरमायग्रोना होनो आखायाव ला लाबाय नोंथां
औ थारैनो नोंथाङा फोरमायदो
औ ओ एम्फौ फिनाय होनोब्लाथ' जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ एम्फौखौ जोङो फिनायखौ नुबोदों आरो दा नोंथां ओ जोङो दा आथिखाल मुगायावबो आइजो माहारिफोरखौहाय एम्फौ फुंनायखौ जोङो दा नुबोगासिनो आरोना नों ओ मानो होनोब्ला ओ जोंना आइजो माहारिफोरा ओ गोदोनिफ्रायनो एम्फौखौ फिसियो नालाय बेनिखायनो आथिखाल मुगायावबो ओ गारनो हाया होननानै जों सानजायो आरोना नोंथां औ दा जोङो गामिफोरावहाय नायोबोला गोबां आइजोफोरखौनो दानि मुगायावबो ओ न' न' एम्फौ फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। ओ गिबियावनोहाय जोङो एम्फौखौ मारैहाय फिसिनो होनोब्ला ओ जोङो सोरनिबा न'खरसेयाव फिखानाय एम्फौ बे एम्फौखौ जोङो फिथोब जायखौ बुङो फिथोब दोबनाय खौ लायग्रोनांगोन आरोना नोंथां लायखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ बिजि फोरजों खुन्दुं लानानै सुखांना दोननाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो सुखांखां दोननायनि उनाव जेब्ला बेनिफ्राय ओ सिखिरि ओंखारगोन अब्ला बै सिखिरिखौ जोङो ओ जिफोरावहाय दोननाय जायो आरो ना नोंथां बै जिफोरावहाय दोननानै जेब्ला सिखिरिया बिदै दैगोन अब्लाना जोङो बै बिदै दैजेननायखौ गिबियावनो बोखानानै दोनग्रोनाय जायो आरोना नोंथां बोखानानै दोननायनि उनावहाय जोङो जेब्लाना बै सिखिरिया आरोबाव बिदै दैगोन बै बिदैखौ जोङो गुबुन मोनसे जायगा बा आइजें लानानै बेयाव दोनबावगोन आरोना नोंथां मानो होनोब्ला जोंना गिबि दैजेननाय बिदैनिफ्राय गिबिसिन फिसा ओंखारो आरो ना नोंथां। बेबायदिनोहाय उनाव दैनायनिफ्राय जोङो एसे उनाव ओंखारनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नों थां ओ बैनि उनावहाय जेब्ला बै बिदैखौ बिदैनिफ्राय एम्फौआ ओंखार गोन अब्लाना जों बै ओ एमफौनोहाय जाग्रा आदार हि साबै जोंनियाथ' इन्दि बिलाइखौनो एम्फौआ बांसिन जायो नालाय नोंथां औ बेबायदिनो जोङो गिबिसिन गोरलै ओंखारजेननाय बिलाइ इन्दि बिलाइखौ जोङो गोरलै बिलाइ एम फौनो होग्रोनाय जायो आरोना नोंथां ओ बै एमफौनो होखांनायनि उनावहाय जोङो जेब्ला बे एम्फौआ एसे देरनो हमो ओ अब्लानाहाय जोङो ओ बे एसे देरहांनाय बिलाइखौ होनाय जायो जेब्लाबो एम्फौआ आरोबाव खनसे गुस्लायो अब्ला जोङो बे निनो एसे राहांनाय बिलाइखौ होनाय जायो ओ बेनि अनगायैबो जोङो गोबां बिलाइखौनो होनाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनोहाय जेब्ला एम्फौआ देरनो हमथारो। अब्लाना जोङो बेबायदिनो ओ खारं बिलाइ थासुमलि बिलाइ बा ओ इन्दि बिलाइ बेबायदिखौनो जोङो होनानै एम्फौखौ फेदेरनाय जायो आरोना नोंथां। ओ बेबायदिनो जेब्ला एम्फौआ ओ गोमोन जायो अब्लाना बै एम्फौखौ जोङो हमनानैहाय ओ माखासे आइजेंफोराव दोन दोननाय जायो बा जोङो बस्था बा बेबायदिनो जोङो थालिर बिलाइ दंफां बिलाइ बायदिसिना बिलाइयाव जोङो बै एम्फौ गोमोन खौ हमनानो दोननाय जायो मानो दोनो होनोब्ला जोंना ओ बैफोर जागायावहाय बै एमफौ गोमोन नाहाय फिथोबथोबनानै बै सिङावनो थायो आरोना नोंथां ओ बै एमफौ आहाय जेब्ला फिथोब थोबगोन अब्ला जोङो बे फिथोबखौ हरसे बा हरनै दोननानैहाय गिबिसिन जिरनाय एम्फौ जायखौबा जोङो गिबिसिन हमजनो बै एम्फौखौ जोंनि बेखिहाय हाय अजा होननानै गिबियाव बुंग्रोनाय जायो आरोना नोंथां। बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला बेखौ फिथोबखौ जोङो हरनै हरथामसो दोनो अब्ला जों बेनिफाय जिरनानैहाय जों बेफोरखौ बाजार गलाफोराव फाननानै रां खामायनाय खौ जोङो नुनो मोनो दानियाथ' जोङो गोबां एम्फौनि दामा गोबां होननानै जोङो साननो मोनो ओ जा जोङो से किल'आव ब्रैजौ बा बाजौ रांङा राङाव फानो आरो ना नोंथां दानि जुगावहाय एम्फौखौ गोदोथ' एसेबां राङाव फाननायखौ जोङो नुनो मोनामोन नाथाय दा जोङो गोबां राङाव जोङो एम्फौखौ दा फाननायखौ नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जोङो बैफोर एम्फौखौ फिसिनानैहाय ओ न'खरनि रांखावरियावबो हेफाजाब मोनो बा जोङो बै फिथोबनिफ्राय जोङो इन्दिनि खुन्दुंबो बानायनानै जोङो दानो हायो आरोना नोंथां नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ जोंनि इन्दिनि बर'नि इन्दि सियाहाय बेसेबां दाम गोसा होननानै नोंथाङा मिथिखायो जानांगौ।
औ
बेबायदिनो जोङो इन्दिनि सिखौहाय बाजार गलाफोरावहाय फानहैयोब्ला गोबां दाम लायो आरोना नोंथां बेबायदिनोहाय बा रोजा ब्रै रोजा बा जोङो द' रोजा सिमला हालागै लानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां ओ बेबादि बर'नि धोरोमारि एम्फौखौ फिसिनाय जायो आरोना नोंथां आइजो माहारिफोरा ओ नोंथां ङाबो आंनो फंनैसो रावाव फोरमायना होनो हागोन नामा जोंनि बर' समाजावहाय आबादखौ माबोरैहाय मावो?
औ हागोन नोंथां थारैनो ओ जोंनि बर' समाजावथ' आबाद मावनाया मोनसे जोंनि समाजनि एंगार हायै बाहागो। दा जोङो आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो मोनसेल' आबाद मावा बर'फोरा दा जोंहा गिबि आबाद होननानै बुङोब्ला माइ आबाद फैबाय बेनि उनाव जोंहा गोबां फ्रा आबादफोर मावो जेरै जों मैगं-थाइगंनि आबादफोराव जेरै जिंखा प टल आलु मटर आरो लोगोसे थाइसुम केरेला आरो कबि बायदि रोखोमनि कबि जेरै अलकबि बान्दा कबि बिबार कबि आरो लोगोसे बेसर गोबां आबाद मावो आरो दा आङो माइ आबादनि बागै एसे सुंद' बुंनोसै दा जोंहा माइ आबादा जोंनि बर'फोरनि मोनसे गुबै आबाद जों बर'फोरा गुबैयै ओंखामखौनो जायो नालाय दा गुबुन हारिफोरा थ' जेरै रुटि जायो बिसोरो बिनि थाखाय गम आबाद मावो दा जोंनि बर'फोरा गुबै आबादा जाहैबाय माइ बेनिफ्राय जोंनिया माइ आबादखौ जोंनि बर'फोरा गुबैयै दैज्लां बोथोरावनो मावो दा दा जोंना अखा गिबि गोलैजेननाय लो गोनो जोंना गिबियै दाथ' ट्रेक्टर बायदि जों हालेवग्रोनानै लायो। बि खेब गोदो गोदायथ' जोङो नांगोलजोंनो हालेव हाल एवोमोन दा ट्रेक्टरजों हालेवो बेनि उनाव जोङो आं इसेबां माने मोजाङै मा मा होन बुंजोबो एसेबां मोजाङै मिथिया माने आबाद मावा नालाय जोंहा बेनिखायनो दा आङो सा सायैनो जि जि फैयो बेखौनो बुंलांनोसै बेनि उनाव ओ औ बेनि उनाव ओ खोथियाखौ फुनानै फोनानै जोङो दोनो बिनि उनाव खोथिया देरजासिमहालागै जोङो हा ओ जोंनि माइ गायग्रा हाखौ जोङो ओ जगाल खालामनानै लायो दा जोंङो हालव हालेवनानै हाखौ मोजाङै फोमोन होनानै लायो। बेनि उनाव गोदो गोदाय जोङो मै मोसौजों मै होयोमोन गायनोसैब्ला दाबोथ' होयोना होआ नोंथां मैखौ
औ जोङो दा होनायखौ बारा एसेबां नुनो मोना आरोना नोंथां।
औ औ दाथ' ट्रेक्टरजोंनो जालांखायो खोमा मै होनायफोराबो औ दा बेबायदिनो मै होखांनानै जोङो खोथिया देरनायखौ जोङो फुना लांनानै ओ खोथियाखौ जोङो ओ मोनसे ओ खोन्दो खोन्दो खाना खानानै जोङो लानानै थाङो माइ गायग्रा जायगासिम आरो बैहाय जोंना हौवासा फोर जोंना खोथियाफोरखौ रानथिंनानै होयो आरो लोगोसे आइजोफोरा जोंना गथ' गथायानो जा बिसोरबो गाय फा होयो जोंनि न'खरनि सि ख्ला सिख्ला ओ गथ'फोरा बेनिफ्राय जोंनि आबै आरो जोंनि आइमोना हनै मोना जोंना माइ गायनाय हाबाफारियाव मुखुब जायो। बेनिफ्राय जोंनिया माइखौ जुदि गायै गायै गायखांजोबोब्ला जोंनिया जोबथायाव जोंना हल ए हाल हाल उथियो जायखौ जोङो हाल जांख्रा होननानैबो मोनथियो बेनि उनाव जोंनिया दुब्लि फोथारनिफ्राय बै सानखालि माइनाव लाबोनाय होननानै मोनसे खालामनाय जायो मोनसे जोंनि ओ नेमखान्थि बेनि उनाव जोङो बै सानखालि हाब्रुजोंबो ओ गेले जायो माने ओ मान माइ गायनायनि जोब था सान जाबाय नालाय बै सानखालि जोङो एसे रंजालायो आरो जों जाब संसार ओ जोङो मोजाङै मोजां जोंनि माइ आबादखौ गायफुं गायनो हाबाय आरो मोज मोजाङै फोजोबनो हाबाय खामानि खौ होनानै बेनि उनाव जोङो बोथिसे स्रायनो गासैबो खामानि मावलायनाय उम सुबुंफोरखौ जोङो ओ ज' जानानै ओ बै सानखालि मोनसे बोथिसे ओंखाम जालायलायो बेनि उनाव जोङो माइखौ औ जोंङो बेनि उनाव माइखौ बिबार बारनायखौ नेसै बेनि उनाव फिथाइ खायनायखौ नेसै बेनि गेजेरावबो माने जोंहा गोबां खामानि थाबावो जेरै माइखौथ' जों गायना दोनबानो जाया बेयाव जोङो हाग्राबो रज'गोन बेखौ जोङो फुलायनांगोन बेवहायबो जोंनि आबाद दारि बिथांमोनहा गोबां खस्थ' खालामो ओ माइ फोथाराव जोंहा सम सम थांनानै जोङो हाग्राफोरखौ फुहैबाय थायो बेनि उनाव नांगौ रोखोमनि हासारफोरखौ होयो बेजोंसो जोङो गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों जोंनि आबादारि बिथांमोना गावनि मोजां खस्थ'नि फिथाइखौ मोननो हायो आरो नोंथां बेनिफ्राय बे फसल खौ बोखांनायावबो जोङहा गोबां दानिया ओ गोदान मुगायारि आइजें आयला मेसिनफोर फैबाय माइ हानायनि मेसिनफोरजों जोंना दानिया माइ गायसै बिनि उनाव माइ नानायावबो जोंना मेचिनजों नासै गोदो गोदायथ' जोंना मोसौजोंनो आरो लोगोसे दाहोना रुवाथिजोंनो जा जोबोमोन दानिया गोबां गोरलै जाबाय आरो खामानिफोरा नोंथाङा गनायथि होयोना बे बाथ्राजों औ दा ओ नोंथां जोंना समाबो जाहैबाय दा
औ औ नंगौ औ नंगौ नोंथां ओ नोंथांजों आबादनि सोमोन्दै सावरायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय मानो होनोब्ला नोंथाङा ओ फंनैसो राव रावाव आङो मोनथिनो मोनै जा बाथ्राफोरखौहाय नोंथाङा आबाद मावनाय नि सोमोन्दै आंनो फोरमायना होबाय ओ नोंथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो आङो एम्फौ फिनायनि बागै गोबां मोनथियि बाथ्राखौ मोनथिनो मोनबाय नोंथांनिसिमबो ओ गोबां बाथ्रा मोनथिनानै ओ रोंगौथि मोननायनि थाखाय नोंथांनिसिमबो आं साबायखर बावहरनाय थाबाय एसेनोसै गोजोन्थों नोंथां
औ गोजोन्थों नोंथांनिसिमबो।